औ।
अ हेल नोंथाङा खोनानो मोनदों ना?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों?
ओ दङ दे आंबो ओरैनो जनानै।
अ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे?
औ होनो हागोन दे।
औ अब्ला जों आयदानि याव रायलायलायसै न अब्ला नोंथां। औ आइ दा त बैसागो जेहेथु बैसागोखौ लानाय जाबाय
औ।
औ नोंथाङाबो जि हायो नोंथाङाबो मिथिखासै। बैसागुआ मा बेनि बागै नों नोंथांङाबो जि हायो फोरमायलायदो आंबो जि मोन फोरमानोसै न अब्ला नोंथां।
उम नोंगौ।
दे अब्ला आयदानि सायाव जागायलायनोसै।
औ दे।
औ बैसागो होनना मिथिब्ला एथ बेखौ आसाम नाङैनो माने रंजा बाजा जा मोनसे गिदिर फोरबो होनना मानिनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ। औ बैसागो बोथोराव जेरै बिफां लाइफांनि बिलाइया सिरिनानै मिथिंगानि महरा सोलायो। अब्लाना बैसागोआव औ। गोजाम बिफांनि दालायाव गोरलै बिलाइ खिलियो बे बेखौथ बयबो मिथिखासै। बैसाग दानाव ओमफाय मिथिंगानि महरा सोमखोर समायना रमायना जाख थाङो आरो ना नोंथां औ दाथ बैसागोखौ ओम मानिनाय हिसाबै जेरै रंजालि बैसागो आरो खाथि खााथि बैसागो आरो दमासि बैसागो बे मोन मोनथाम रोखोमाव बेखौ मानिनाय जायो आरोना बरफोरा आरो असमियाफोरा जिहेथु आसाम रायजोआव थानायफोरा औ। दा नोंथाङाबोथ रंजालि बैसागो जिहेथु रंजालि बैसागु बैसागोखौबो मोननै जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो माने जेनब्ला नोंथां औ। बैसागु बोथोराव बेफोरबायदिनो सोमखोर महर सोलायनायाव दाउ खौवौआबो खुसिजों गावनि गोदै गोरांजों देंखो बोयो नङा होमब्ला नोंथां दा दुखु दाहा बेयावनो बयबो हांमा हांसा नेवसिलायनानै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय गासिबो। बैसागो बोथोर जिहेथु बेखौ गोदान बोसोर। फोरनाबो मानिनाय जा जेनब्ला नोंथां औ गोसो मोदोम जिउ होनानै बयबो गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दा दं आरो नोंथां औ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दाबो फालियो। आरो उनावहालागैबो फालिलांबाय थागोन औ। आरो उनावहालागै फालिलांबाय थानो थाखाय बेखौ लाखिनाया जोंनि बिबान नङाब्ला
ओं नंगौ।
औ दा नोंथाङाबोथ' बैसागु मोसायो। औ नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ ओ बैसागु होनोब्ला जोङो उम बैसागु होनोब्ला जोङो माने जोङो बैसागुनि सिगां सिगाङावनो जोङो
नोंथां नंगौ।
बैसागुनि सिगां जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो ना।
औ बैसागोनि सिगां मान थ आरो जेरै मोसौ बैसागु गो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि ना अब्ला नोंथां औ बिनिखायनो मोसौ बैसाागु मानिनो
मानिनाय जायो आरोना ओमफाय बे ओ मोसौ थु थुखैनो थाखाय जोंनो इदिनो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ एबा मोसौनि थाखाय माला एबा नफोरावबो माला गाहोनो होनो थाखाय जोङो सान ओ ओ इदिनो फिथाइ नङा दिसुन
जेरै लाव हाइजें फान्थाव सौराइ सबाय बेफोरखौ ज मा खालामो आरो
औ हालदै इफोरखौ
लाव।
दिगिरि लावथि नांगौ उम जाहाथे
थाराय दिग्लि लावथि बाख्रि खब मोखोनानि दालाय औ बेखौ नांगौनाय जायो औ नंगौ नोंथां आरो मोसौ बैसागोखौथ ओरैनोबा सैथो दाननि खाथि सानखालिसो मानिनाय जायो नोंथां औ औ।
बिदिनो औ मोसौनाव गानहोबाय आरो एबा न'आवबो एबा बाथौआवबो इदि होनाय जायो आरोना
नंगौ नोथां औ गिबियावथ' मोसौखौ थुखैनायनि आगोलाव जेरै ओऔवानि थथाम हासुंखौ जे ओरै औ थथाम हासुं बानायनानै हांगाराव जानाय थाव होनानै थुग्लिनानै औ मोसौनाव फोथा फु फुननानै होनाय जायो नोंगौ नोंथांखौ जिहेथु मोसौखौ देलाय होनाय होननानै बिदि मिथिनाय जायो नोंथां औ आरो औ बिनि उनाव बिदि फुनखांनानैसो मोसौखौ
मोसौखौ जोङो
बिलोफोराव फुख्रिफोराव दंग दैमाफोराव लानानै थुखैनो लाङो औ बे टाइमाव बे समाव आरो थुखैनो लांनाय समाव ओ बे जेरै लाव फान्थाव हालदै आरो स सबाय सौ राय बेफोरखौ जिहेथु एवनाय जमा खालामनाय जायो औ बेफोरखौ मोसौखौ खुबै खुबै आरो बे जिहेथु उम थाराय दिग्लि लावथि बाख्रिख खब मोखोनानि दालाय बेफोरखौसो ज' ज'मा खा खालामनाय जादोंमोन जे थु औ बे खौ मोसौखौ माने बुयै बुयै मे मेथाइ रोजाब रोजाब बे दंग बिलोसिम थुखैनो लानानै थांनाय जायो आरो नोंथां औ दाथ' आरो बेयाव थु थुखैनो लांनायाव मेथाइबो रोजाबो जिहे थ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा। बिमानि खिथेर फिफानि खिथेर नोंसो सोर जागोन हालुवा गेदेर बेफोर मेथाइखौ रोजाबो आरो ना नोंथां औ बेखौ माने गोदोनि फ्रायनो रोजाबो जे तु आजै आजौ समनिफ्राय आबै आबौ समनिफ्रायनो बेखौ माने फरा बिजाब फोरावबो थिखांनानै होनाय जादों आरो ना नोंथां जारिमिन हिसाबै औ बेनि उनाव थुखैनो लाङो दाथ आरो थुखैनायनि लांखांनायनि उब्लाव ओ जिहेथु दिगिलि लावथिंजों बुदोंमोन नङाब्ला नोंथां
औ
दिगिलि लावथिजों बुयोब्ला मोसौनि सानाय सुनाय बायदि बेराम फोरा खारो होनना सुबुंफोरनियाव फोथायनाय दं आरो ना नोंथां औ औ उम दाथ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव माला जिहेथु बानायदों आरोना जेरै लाव थुदों फान्थाव थुदों हालदै थुदों बेफोरखौ मालायाव जिहेथु थुदों बे मालाखौ गानहोनाय जायो आरो नोंथां
ओं मोसौनो गान होनाय जायो नआव होनाय जायो आरोना
बे सैथो दाननि संक्रांन्ति एबा जोबथि सानखालि बे मोसौ बैसागो खौ फालिनाय जायो आरो औ जिहेथु आबाद मावनानो जायो सिगांनिफ्रायथ मोसौजों आबादजों मोसौजों आबाद मावनानै जाब बोखानाय मोसौजों हालेवनानै औ बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै उदाङै हगारना होनाय जायो
हगार ओ हगारनाय जायो बिदिनो एक थारिख खालि
अ
दा आरो बिनि उनाव औ नोंथां उम बिनि उनाव मोसौ बैसागोनि उनाव मानसि बैसागोखौथ मानिनाय जाबाय औ अखानायै बैसागोनि सानखालि मानसि बैसागुखौ खुंनाय ज जायो आरो नों
जायो आरो ओं जाहाथे जोङो ओ
खोमनि मैगं थाइगंखौ खानानै
ओं खानानै संनाय जायो आरो सादथा सादथा बिदनि मैगं ओं जाबाय जाबाय
औ नङा सेजौ से रोखोमनि मैगं खानानै संनाय जायो आरो दि आ खालि बहुद रोखोमनि माने औ मैगं थाइगं खानानै गोखै गोखा गोदै गोबाब गोफा बेफोर गासिबो रोख रोखोमनि मैगखौ जमा हामनानै गा गासै सेजौ से रोखोमनि मैगं खानानै संनानै जानाय जायो जाहाथे गोदान बोसोर बोसोराव जेबो बेराम आजार जाया होन्ना मानिनाय जायो आरो ना नों
ओं मानि
दाथ आरो बैसागोनि गिबि सेथि सानखालि गोदान बोसोराव जाहाथे लोमजा साजानाय जाया बेरा बायदि बेराम आजारफोरा जाया बिनि थाखाय आनान गसायनायाव आरज गाबनाय जायो औ आरो लामा दानथेनाय होननाय जायो। औ दा बैसागो बोथोराव उन्दैया गेदेरखौ मा मान होयो गेदेरफोरा उन्दैखौ मान होयो बिनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरफोरनि बोर लायो
बोलायो
उन्दैफोरनो बोर सा
फोरनो बोर सास्रि हरो
औ नों नोंथाङाबो थ खुुलुमफेरबाय ना अब्ला औ बैसागोनि जि सानखालिओम
औ
बे सानखालि फुङावनो माने बयबो दुगैस्रां लोब लोबस्रां नखरनि थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि मुङावबो जौ सेरेब
हायो गासैबो इदिनो दुगैयो औ। बिदिनो बैसागु दिनावबो जोंहा बिदिनो जाय माने ओ थैना थांनाय एबा रुंसारि जाना थांनाय
औ नंगौ नोंथां जेरै आबै आबौ औ नखरनिनो जाय थैनानै थांनाय रुंसारि जालांनाय
बिदिनो जोङो बाउओबो आरो ना उम। जाहाथे बिसोरबो लुगैयो उम।
नोंथां उम। बेनि उनाव थ मोसा-मोसायोबो बैस बैसागो बोथोराव बे उम जिहेथु मानसि बैसागो होनो जे जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला गथ गथाय बयबो गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज ज मागिलायो आरो गुबुननि नआव थांनानै गामि गामि थांनानै उम। बेबादिनो गोदो थ आरो दानसेहालागै बैसागुखौ मानिनाय जायोमोन। होननानै मिथिनो मोन्दों ना नाथाय दानि समावथ' सानस्नि औ सान स्नि जेखौ सप्ता
ओं सब
बिदि मानिनाय जायो आरो सानस्नि हालागैल' रंजा बाजा बेयावनो जायै लोङै रंजालि बैसागोखौ बिदाय होनाय
ओं ओं। रंजा खुसि हगारनाय जायो आरोना।
औ बिनि उनावथ' आरो बैसागोखौ मोनसे होनबावनाय जादों जेरै खाथि बैसागो खाथि बैसागोखौथ' आरो आस सिन दाननि जोबथि सानखालि खाथि बैसागो फालिनाय जायो। औ गौ जिहेतु खाथि गासाबो होननानै बुंनाय जायो आरो ना। औ बे बो मोनसे आबादनि सायावनो लानानै लानाय बैसागो जेरै काति बैसागो होनो आरो।
औ नंगौ।
दुगैस्रां लोबस्रां बेखौ जेब्ला आसिन दाननि जोबथि सान खालि मोनाबिलि समाव दुगैस्रां लोबस्र स्रां गोसो गोथारै आबाद जि ज गायनाय बेयाव थांनानै आ दुब्लि फोथाराव सोरबा लांगोनायाव उम थाइगिरनि बाख्लायाव जानाय थाव होनानै जेवारि लगायनाय जायो आरो औ बेयाव औ नंगौ नोंथां।
उम।
जिहेथु आबाद थिलिखौ गाहाम लाखिनो होननानै अबंलावरिनिसिम आरज गाबहरनाय जायो आरो। खाथि बैसागोआव गासा सावनाय जायो औ आरो फारसेनिफ्राय बिगियानारिफ्रा बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बेखौ माने मिथियोदि आलारि बाथि साव माने माइयाव थानाय एम्फौ एनलाफोरा गासिबो जोंनाय आलारि बाथियाव बारसिननानै थै होन्ना मानिनाय जायो आरो नोंथां औे जिहेथु आबाद मावनानैनो मोननाय फिथायजोंनो थां थायो नालाय बयबो
ओं जोंहा बिहाव आरो मोनसे एं
दे नोंथाङा फोरमाय
औ जोंना जाहाथे बेयाव मोनसे मेथाइ दं आरोना बिथाङा खोनाबायना? बे मेथाइखौ?
दे खोनाबाय जानो हागौ
औ हुर सखा हुर होननाय मेथाइखौ खोनानो मोन दोना?
अ आंथ' खोनानो मोनाखै नोंथां। नाथाइ आं खोनासंनो नाजागोन आरोना नोंथां औ दाथ' आरो खाथि बैसागु होनबाय औ बिनि उनाव दमासि बैसागोबो होन मानियो जेरै बेखौ फुस दाननि जोबथि सानखालि दमासिखौ खुंनाय जायो बिनि उनाव औ मागोनि से थार से खालार खालि बेखौ मागोनिफ्राय फिथा सौराय जानो लानाय जायो आरो मानोना सेथि सानखालि ओ बेलागुर सावनाय जायो नोंथां।
बेलागुर सावनाय जायो ओं
औ नोंथां जिहेथु मागोनि औ सानसे आगोलावनो बे लागुरखौ सावो बिनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां सोरबा बायदि दिया थोंजोङै माने फिथा सौराइखौ ओइदिनखालि जि देनानै लाखादोंमोन बेखौ सावसिगोन आरो नोंथां औ जोंहाथ' बेलागुर सावखांनायनि उनावनो जोंहा माने उन्दुफिनखाला हरावसो सावो नालाय औ बिनि उनाव सोरांसे सो सोरांसि बेलागुरखौ सावखांनायनि उनावनो ओ अरदाबखौ लिरनानै लिरस्रानानै अबंलावरिनिसिम आरज गाबहरनानै थोंजोङै माने फिथा सौराइखौ
फिथा सावनाय जायो ओं
औ बेखौथ बोसोराव बयबो मावै दाङै मोननाय आबाद फसलखौ दमासियाव फिसा सौराय जानाय जायो
औ बोसोराव खनसे
फिथा सौराइ लारु बिदिनो ना बेदरजों बयबो गोजोननाय लायो आरो
गोजोननाय लायो ओं
औ मागो दमासियाव बयबो आलासिबो जालाय लायो